हेल'।
औ आदा खोनादों
औ औ
औ आदा बे समाव आङो नोंथांजो मोनसे आयदानि सायाव रायजलायनो फन हरनाय जादोंमोन‌
औ जागोन दे जागोन।
औ आदा आङो नोंथांजो मबाइलनि सोमोन्दोआवसो रायलायनो थाखाय सानदोंमोन आरो।
औ जागोन दे।
औ आदा नोंथाङाथ' दा आंनिसाय बैसोआव गोदोर आरो आंनिसाय माने बुंनो थाङोब्ला एक्सपिरियेन्सा बारा नालाय बेनिखायनो आंहा आदा नोंनिसिम माने मबाइलनि सोमोन्दै माने एसेबां मि मिथिनो लुगैदोंमोन आरो आदा नों एसे फोरमायनो हागोन?
औ जागोन दे। जोङो मबाइल बा जामबुं होननानै बुङोब्ला- थ' बियो दानि गोदान मुगानि मोनसे बियो ओ बिगियानगिरिफोरजों दिहुनजानाय मोनसे मुवा आरो
औ आदा
नाथाय बे मुवाया माने गोबां खामानियाव माने बिदि जोंखौ सहाय खालामो आरो दिनै जोंनि गंफ्रोमबो न'खरावनो माने बेयो बिदि गंफा-गंफा थाखायो आरो दानि मुगायाव मानो होन- ब्ला दानि गोदान मुगायाव जोङो जोंनि बाय बाहागिफोरखौ बा जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ बिदि खबर लानो नांगौ जायो आरो माने बे खबर लानाय- ल' नङा नाथाय जों गोबां खामानियाव बे मबाइलखौ बाहायनो हायो आरो। मानो होमब्ला जोङो गोदोनि समखौ जोङो नाहरब्ला मिथियो गोदो माने जोङो बहाबा माबा मोनसे खौरां हरनोब्लाबो जोङो गोबाव सम नांगौ जायोमोन। जोङो नोंगौ लाइजामनि गेजेरजों हरनो हायोमोन नाथाय लाइजामा माने सहैनो थाखाय गोबां बिदिनो जि दिन जिबा दिन बेफोरबायदि नांगौ जायोमोन आरो। आरो जोङो फिननायखौ मोनफिननो बिदिनो आरो बिदिनो दिन नांगौ जायो दा बे मोनसे खौरां सफैनोनो थांनोनो माने गोबां सम नांगौ जायोमोन आरो। दा नैबेखौ बे मबाइला माने बिदि गुसुं समनि गेजेरावनो जोंनो बिदि खौरां लालायनो हानाय खालामनानै होबाय। आरो लोगोसे दानि मुगायावथ' जोङो गोजान जावगायाव थानानैबो गावनि न'खनि मानसि फोरजों माने जोङो बिदि मोगा-मोगि लायनाय बायदि बिदि माने नुनानै बिदि भिडिअ' कल रायलायनो हायोसै आरो। दा बेफोर सुबिदाफोरखौ होबाय आरो लोगोसे जोङो माने बहाबा जोङो बेरायहैदों थांदों दा गोदोनि दिनाव बांसिन बेबायदिनो आखायाव खाथा लानानै मानसिफोरा दायरि बेफोरबायदि
औ
गावनि जिउनि जारिमिनफोरखौ लिरोमोन। दाबो लिरो गोबाङा नाथाय नाथाय गोबाङा बे मबाइलनि गेजेरजोंनो गावनि थांनाय फैनाय बेखौ माने रेकर्ड खालामनानै गावनि जारिमिनखौ माने सुजुनानै दोननो हायो आरो। आरो लोगोसे बेबायदिनो फट'फोर भिडिअ'फोर लानानै माने सेबखांना फैनो हायो आरो बेवहायनि मेमरिनि थाखाय। दोननो हायो दा बेफोर सुबिदाफोरखौ मबाइला खालामनानै होबाय बे जोबोर मोजां। आरो लोगोसे जे जोङो जोंनि बे फरायसाफोरनि जिउआव नायोब्ला जों मोननो हायो दिनै जों गो बां समाव बिजाबफोरखौ माने बायनो हाया नाथाय जों अनलाइननि गेजेरजोंबो जों दिनै फरायनो हायो बेफोरबायदि आरो। आरो जों माखासे बिजाबनि सोंलुफोरखौ जों बुजियाब्ला जों मबाइलाव बिनि ओंथि खौ सार्च खालामनानै नायनानै जोङो बुजिनो हानाय बिदि जाबाय आरो। आरो बिदिनो गोबां माने फरायसाफोरनि बिथिङाव बिदिनो फालांगिरिफोरनि बिथिङाव आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि थाखाय गोबां हेफाजाब जानानै फैदों आरो मबाइला। नाथाय जोङो बेनि अनगा जोङो नेगेटिभ बिदि साइडथिं जोङो नायोब्ला जोङो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो माने बिदि गोजावना थानानै दा बेखौ बाहायनो रोङियाव गोबां गावनि जिउ खौ आद्रि खालामना लानायखौबो जों नुनो मोनो। नाथाय मबाइला जोंनो बेराफारसेथिं मोजां खालामनानै होदों। नाथाय जायफोरा आद्रि जादों आं बिसोरखौ बुंनो सानो बिथांमोना गावनि समखौ बे मबाइलनि सायाव बाहायनो रोङाखै होनोब्ला रोङाखै होननानै आरो।
नंगौ आदा नंगौ।
फोरानो बेबायदि बे मबाइलखौ जामबुंखौ मोजाङै बाहायनो रोंदों बिसोरनो जिउआव हेफाजाबखौ मोनदों आरो साक्सेस जानो हादों होननानै आं सानो। दा बे समाव नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ आदा मबाइल होनना बुंबाथ' जामबुं होनना बुंबा दिनै मोनसे टेक्न'ल'जियानो।
औ
दिनै आदा जोङो नायनो थाङोब्ला गोदोनि ओनसोल बा गोदोनि समाव माने जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो मबाइला गोबां सुबुंनि आखाइायाव गैयामोन आरो आदा। बेफोरबायदिनो दिनै नंगौ आदानि बुंनाय बायदि जोङो गोदो जुदि जोङो जोंनि बाय बाहागि बा बेफोरबायदिनो गोजानाव थानाय सोदोबा जुदि जोङो रायज्लायनोबा सोरदबा बेफोरबायदिनो खबर लालायनोबा दिनै जोङो नंगौ जोंहा जोङो माने सिटि लिरनांगौ जायोमोन आरो आरो बियो माने गोबां समबो लायोमोन थाया दा आथिखालाव दिनै जों मबाइलनि दारै माने एक सेकेडावनो जुदि जोङो जुदि जोङो गुबुन जायगायाव दंब्लाबो बेफोरजों गुबुन गोजान जायगायाव थानाय मानसिफोरखौ माने खबर लानो हायो आरो। दिनै माने मबाइला नो गोबां सुबिा होदों। नंगौ आदाया बुंनाय बादि आंबो सासे फरायसा नोंगौ आदा जेब्ला लकडाउन जादोंमोन बा जेब्ला कर'ना भाइरास बा बे माहामारिया माने जोंनियाव माने जोंनि मोनफ्रोम जायगायाव माने गोसारदोंमोन बे समाव जोंबो जोंनि फरायसालिफोराबो बन्द' जादोंमोन जों बे समाव म म बेफोरबायदिनो फरायसालियाव थांनानै माने सोलोंनो हायाखैमोन नाथाय जोङो मबाइल बा बे जामबुंनि दारैनो जोङो अनलाइन क्लास लाना बा बेफोरबायदिनो जुम क्लासफोराव जोङो माने फरायनो हादोंमोन आरो दिनै आदा बुंनो थाङोब्ला माने दिनै मबाइला बेक्तिगत जिब'नाव माने हेफाजाब होमारो दिनै नंगौ जुदि जोङो माबा मोनसे सोंलु बा माबा मोनसे कुइसनफोरखौ जुदि जों बुजियाबा बा जोंनि फोरोंगिरिफोरा माने स्कुलाव जोंखौ जि फोरोंनाय बे फोरोंनायफोरखौबो जुदि जों बुजियाबा नंगौबा दा जों मबाइलनि हेफाजाबै जोङो गुगोलाव सार्च खालामनो हायो बा जोङो इयउटुबफोर बायदियाव माने जों थांनानै माने बैफोरो जायफोर जि टपिक बा जायफोर जि जायफोर जि कुइसन जायफोर सोंलुखौ जों बुजियाखै माने बेयाव जोङो गोरलै बुजिनो हायो होन्नानै आंबो सानो आरो आदा आरो दिनै नंगौै जों बेफोरबायदिनो फरायसाफोरनि थाखाय माने गोबां हेफाजाब होद आरो मबाइला मबाइलनि दारैबो दिनै जोङो बेफोरबायदिनो साहा सानजा खोला सोनाब माफोरबायदि मा खबर बा बा निउसफोरखौबो जों मोननो हायो माबे जायगायाव मा जादों बा बेफोरबायदिनो दिनै बेफोरबायदिनो बुहुमनि खना खनला जायगायाव दिनै बेफोरबायदिनो टेक्न'लजिनि टेक्न'लजि मा मा गोदान टेक्न'लजि ओंखारखो बेफोरबायदिनो माने गोबां बेफोरबायदिनो दिनै निउस बा बेफोरबायदिनो जोङो खबर माने मबाइलनि दारै मोननो हायो आरो आरो नंगौ आदा मबाइलाबो दिनै गोबां बेफोरबायदिनो नेगेटिभ दङ बा साइद इफेक्ट दङ जुदि जोङो मबाइलखौ जुदि गोबां समनि थाखाय जों नायोबा दिनै जोंनि मेगनाबो गाज्रि जागोन नङा होमबा दा दिनै जोंनि मेगना गाज्रि जायोबा दिनै जोङो जिउआव बेफोरबायदिनो जेबो खामानि मावनानै नङा मानो होनना बुङोबा दिनै मेगनानो जोंनि जिउनि दम्फौ नङा बादा
औ
दिनै जोङो जुदि मेगना गैयाबा दिनै जोङो जेबो नुनाय नङा आरो नुवाबा दिनै जोङो जेबो मावनो बानाय नङा आरो बेजों लोगोसे दिनै मबाइला दिनै जों जुदि मबाइल खोननायबाय थायोब्लाबो दिनै जोंनि मोदोमाबो बेफोरबायदिनो लेजि जालांगोन बा दिनै जोङो अलसिया जालांगोन मबाइलनाव जुदि जों गोदोनानै थाबाय थायोब्ला आरो बेजों लोगोसेनो दां आरो नुनो मोनबावो जे मबाइलनि थाखायनो दिनै आथिखाल आथिखालाव गोबां मानसिफोरा माने मबाइलाव गेम गेलेयो गेम गेलेनानै माने बेफोरबायदिनो गोबां सम हगारो आरो जाय समफोराव माने मानसिफ्रा मोजां मोजां खामानि मावना लानो हायो जाय समफोराव मानसिफोरा बेफोरबायदिनो फरायनो हायो बा गियान आरजिनो हायो जाय समफोराव माने सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो गाव गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावनो हायो बेफोरबायदि समखौ माने मबाइलाव बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफ्रा माने गोदोना थानानै नस्थ' खालामनाय जाना नस्थ' खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो आद आं आरो मोनसेथिं बेबो दे आदा दानि जुगाव बा आथिखालनि जुगाव माने बे बेबायदिनो गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आखायावनो माने मबाइलखौ जों नुनो मोनो दिनै उन्दै गोथो उन्दै गथ'फोर जेरैबायदि बोसोरसे बा बोसोरनै गथ'फोरनानो बुंनो थाङोब्ला ब्ला माने बिमा बिफाफोरा माने मबाइलखौ होयो बा मबाइलखौ दिन्थिनानै दोनो आरो दिनै बे गथ' गथ'फोरा बे उन्दैनिफ्रायनो माने मबाइल लायै लायै बाहायै बाहायै माने बिसोरनि मेगनफोरा हामा जालाङो ससमा गाननांगौ जायो आरो उनाव आं सानो दि दिनै मबाइला जोंनि थाखाय मोजां नाथाय जुदि जों बेखौ मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला जों जुदि बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो दिनै बे जोंनि थाखाय मोजां आरो जुदि जों बे खौ मोजाङै बाहायनो रोङाबा दिनै बेयो जोंखौ नस्थ' खालामगोन होनना आं सानो आरो आदा दा आदायाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो मबाइल बाहायनानै गोबां मानसिफोरनि जिउआव माबाफोरबायदि सोलायनाय नुदों आदाया फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ थारैनो गोबांनि जिउआव आं बिदि माने मबाइलखौ लानानै माने बेबायदि मोजां फारसेथिंबो बिदि जौगालांनाय खौ नुनो मोनदों आरो गोबाङा माने मबाइलनि गेजेरजों हेफाजाब मोनदों
औ
दा बिसोरो माने फरायनाय बेलायाव जौगानो हादों आरो बिसोर माने मबाइलनि जि बाहायनांगौ जि सम होनांगौ मबाइलाव बेसेबांखिनिखौ होनानै बिसोरो माने बिदिनो आवगायलांदों आरो दा जेखि बुस्थु बाहाया मानो जोङो बे बुस्थुखौ माने मोजाङै बाहायनो नांगौ आरो रोंनांगौ नाथाय जों बिजों उल्था बाहाय जायोब्ला माने जोंहा खहा दङ आरो दा बिदिनो माने गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों नुयो बिमा बिफाफोरा माने बिसोरो माने गोबां उन्दै उन्दैनो बिदि मबाइलफोरखौ होयो दा आरो बाहायनायनिबो जेबो सिमा गैया बिदिनो सानसे हरसाया बिदि बाहायग्राबो दोङ दा बिसोरबायदियानो माने जिउआव मा जाहैगोन उनाव जों बुंनो होन हाया आरो दा जों बेनिखायनो बाहायनो रोंनांगोन आरो जोंनि बिमा बिफाफोराबो एसे एसे सांग्रां जानांगोन आरो
नंगो आदा नंगो औ आदायाबो दिनै मबाइल बा जामफुंखौ बाहायनाया बेसेबांसो गोबाव जाखो आदा
अ आङो ना
औ आदा
आंथ' दा माने बेबायदिनो एसे हाइ स्कुलनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो बाहायनायालाय न'आव दङमोन बिदि बिदिनो एसे एनै दांबो्र मोनदों ओमफ्राय दाथ' माने नैबे आंना थार्द नाम्बार आरो बेयो फना औ थार्द नाम्बार
औ
औ
औ आदा जोंना होमबा समाबोथ' जाबाय नङा होनबा? दिनै आदा जे दिनै मबाइलनि बागै मबाइला जोंनि जिउआव माबफोरबायदि हेफाजाब होयो बा माबा बायदि खहा लाबोयो दिनै बिनि सायाव आदाजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय आदा। उन समाव सम मोनबावोब्ला दिनि जोङो राय्लायबावगोन बे समाव जोङो दोन्थ'नोसै नामा आदा औ औ दे आदा होमबा हामबायसै दे